दोंना औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दासा सान्दि
आङो दा बिदिनो जिरायनानै दङ। आरो नोंथाङा?
औ आंबो नोंथां दासान्दि ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो नोंथां।
औ औ
औ नोंथां नोंथां आं ख नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोना जोंनि सानफ्रोम बोनि जिउ बा जोंनि न'खरा जोंनि बर' न'खरफोरा मा बायदि ओ गावनि न'खरखौ दालांगासिनो बा गावनि जिउ खौ माबायदि दैदेनलांगासिनो बेनि बागै एसे सावरायनो नामा नोंथां
औ औ जागोन नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा ओ एसे सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा जोंनि न'खर बर' न'खरफोरा ओ गोदोनि समाव माबायदिमोन आरो दानि समाव आथिखालाव माबायदिमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ जागोन नोंथां बर' न'खर होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया फिसा न'खरखौनो होनना बुंजायो मानो होनोब्ला जोंनिया जोंनि न'खरा गोबां दोहोनिबो जाया गोदोनि दिननिया उम थोब्ले माब्ले न'खरखौ खुंनो हानाय महर मोनो जोङो
औ नोंगौ नोंथां
बै न'खर गंसेयाव जोङो ओ बिमा बिफा लोगोसे गावनि गथ' गाथ थाइ आरो खायफा खायफानिया बिबै बिबौ एब बा बिहाव बिखुमजो बे फोरफोरजों गंसे नख हरजो थायो। आरो गोदो खायफा खायफा न'खराव बांसि सिन ओ बिदा बिफं ज' था थालायनाय
औ नोंगौ।
औ बिदिनो औ बिदिनो गोदोनि जिउ खुंनाय होनना बुङोब्लाथ' ओ आबाद मावनायानो गाहायमोन आरो बि बिदिनो ओ हाग्रा बंग्रायाव थांना नै एबा बिलो दख'राव थांनानै ना हम ना लाबोनाय। मैहुर खालामहैनाय बै ना बेदर बेफोरखौनो ओ फानथिंनानै जानाय। आरो बायदिसिना आबाद मावनानै बेफोरनिफ्राय फसल दिहुननानै बे फोरखौ फाननानै जा ए से रां मोनो बेफोरजोंनो न'खर सालायोमोन। आरो औ बै समाव बांद्राय बिदि सो सोलोंथाइ होननाया गैयामोन। गथ' गाथायाइखौबो ओ सोलों थायाव दावगानायखौ जों नुनो मोनाखैमोन। थिग बेबादिनो नोंथाङा आथिखालनि जिउ खुंनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां नोंगौ ओ जोंनि गोदोनि समाव आलदा जायोमोन आरो दानि समाव आलदा जायोमोन आरो नोंथां। जोङो गोदोनि स थाय जोंना गोदोनि न'खरफ्रा गासिबो गावजों गाव ओ ज' ज' थानानै गावनि जिउखौ खुङोमोन आरो नोंथां। औ नोंथां खोनादों ना? औ जोङो बिद दिनो औ नंगौ नोंथां गोदोनि समावथाय जोंनि न'खरफोरा थोब्ले माब्लेमोन। ओ माने थोजासे नङामोन आर होनो थां मानो होमब्ला जोंना बे समाव सोलोंथाइया जोबोद खममोन।
औ औ
ओ मा गौ मोननो हाया ओ बेनि जाहोना जाहैबाय जोंनियाव सोलोंथाइ गैयामोन। ओ मा बायदि गावनि संसारखौ जानांगौ बा जोंनि जिउखौ माबायदि खुंनांगौ जों माबायदि खामानि मावलांनांगौ बा माबायदि फालांगि खालामनांगौ बे फोरनि बागै जोंहा जेबो मिथियामोन आरो नोंथां। औ जोङो बेनि थाखायनो जोङो गोबां ओ सुखु दुखु बा जेंना जेंसिजोंबो जोंहा जुजिबोनानै गावनि संसारखौ जाबोयोमोन बर' जोंनि बर' न'खरफोरा नोंथां।
औ औ
आथिखालाव जोंहा गोबां न'खरानो बर' न'खरफोरा ओ जोंनि जिउखौ माबायदि खुंलांनांगौ बेफोरनि बागै गोबाङानो मिथिनाय जाबाय।ओ खाङावथ' जों गोबां सुबुंखौनो ओ जोङो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो। जोङो साख्रिखौल' जों नेनानै थाबाय थाया आरो नोंथां। ओं साख्रियाथ' जोंनाव ओ बांसिनावनो गैया बुंनो थाङोब्ला सो बिदिनो जोंना सासे सानैनियाव ल'सो बांसिनखौ नुनो मोनो जोङो साख्रिखौ। औ जोंनि औ जोंनि ओ मोनसे समाव बा गोदोनि समाव जोंनि बर' आइजोफोरा न'आवनो थायोमोन जों फालांगि खालामनो हायामोन मानो होनब्ला बै समाव जोंनि आइ बर' आइजोफोरखौ उदाङै हगारना होनाय जायामोन आरो नोंथां
औ थारैनो नंगौ।
औ नंगौ नाथाय आथिखालाव जोंना बर' आइजोफोराबो फालांगि खालामनानै बा गावनि न'खरखौ ओ सोलिलांनायखौ जोङो नुबोगासिनो आरो नोंथां
औ औ औ नंगौ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ आइजोफोरा बिदिनो बेफार फालांगिफोर खालामनायाव ओ बा गावनि फिसाइखौ मदद होनायखौ नोंथाङा नुबोदों ना नुबोआखै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि आइजोफोरा उदुङै ओ बहाबा थांनाय नङामोन आय फोरखौ जोङो। न'आवनो न'खरनि खामानि। फोरखौल' मावनायखौ नुयोमोन। जेरै- बिसोरो नाथाय मावनायाव। मावने गासै मावनाय खामानिफोरखौनो बिसोरो आखा फाखाथारमोन माने जेनना थाखायामोन ओ जेरै- हिसान दानाय ना गुर नाय बायदिसिना फिसा फिनला आबाद मावनाय न'खर सामलायनाय आलासि सोंनाय बेफोर गासैखौबो आइजो मा हारिया आखा फाखा थाखा नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइ जों लोगोसे बेफोर खामानिजों लोगोसे गासै खामानिखौनो आइजोफोरा आरो बांसिन ओ सोलोंनानै ला नो हाबाय। ओ मानो होनोब्ला सो सोलोंथाइल' ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो नखराव खामानि मावबाय थाब्लाल' जे गावनि जिउखौ रों दाफुं नो हागोन बे नङा। ओ सोलों थाइ लानानैबो जोङो बाय हेरायाव ओंखारनानै जों गासैजोंबो ज' माबायदि रायलायनांगौ माबायदि जोंनि जिउखौ खुंलांनांगौ बे फोरखौ ओ आथि खालाव सावरायलायनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ।' थिग बेबा दिनो आहा आइजोफोरानो जा हौवा माहारि फोरानो जा आथिखालाव लाजिला। गासै फिस था गिदिर खामानिफोरावनो ओ उन उन जानानै गैलिया। बिसोरो गासै खामानि खौनो मावनो आगान सुरलाङो। ओ जे रै हौवा माहारि फोरा आथिखालाव गुबुनफोरनावबो हाजिरा मावनो थाङो आरो बिबाय दिनो गोजान गोजान जायगा जेरै ओ कर्नाटक, बेंगालर, ओ बायदिसिना गोजान गोजान गवा बायदिफोराव खामानि मावनानै रां खामायनाय खौ जोङो नुबोगासिनो बिदिनो दङ आरो बिदिनो हौवा मा- आरो नङा आइजो माहारिफोराबो गोजान गोजा- गोजान ओ हादोरफोराव फरायनो थांनानै सोलोंथाइ लानो थांनानै गावनि न'खर न'खरजों लोगोसे समाज नि ओ रायजोनि ओ मुं लाबोनायजों जोंनि गेजेराव गोबां खामानि मावना होनायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ।
नोंगौ नोंगौ नोंथां
जायफोर न'नि न'फोराव थानाय आइजो फोराबो बायदि सिना फिसा फेनला गला होनायव लाजिला फिथानिनो गला जा ना बे दर दाननाय बेफोर गासैखौबो खालामनानै जानो रोंनाय जाबाय नाथाय गोदो बेफोरबायदि खालामनानै जानो रोङामोन बेफोर गासिबो रों नाइनि गुदि जाहोनानो जाबाय जों सोलोंथाइ लानायनि थाखाय जादों होननानै मिथिगौ मानो होनोब्ला सोलों- थाइ लानायजोंसो जोङो बेफोर खौ गियान मोननो हायो
नंगौ नोंथां
नोंथाङा बेफोरनि सायाव आरो माबा- फोर मिथिगौब्ला फोरमायनानै होदो
औ नोंगौ नोंथां ओ फालांगि मावनाय होनोब्लाथ' जोंना ओ गोबां रोखोमनि दोङो नङा होमबा नोंथां। फालांगिया जोंना औ जोंना जोंनि बर' आइजोफोरा अ जोंनि न'खरावनो मावनाय आबाद ओ मैगं थाइगं बेफोरखौ जाहाथे बाजाराव फाननानै खालाम हैयो लोगोसे जों आथिखालावबो जों नुनो मोनो जोंनि बर' आइजोफोरा बेदर दाननानैबो जि बेदर दाननानै जों फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोनो आरो। बेजों लोगोसे जोंहा बर' आइजो फ्रा न'खरावनो ओ जि दानानै बा लाथा फिसिनानै फिथोब बायदिसिना बानायनानै फिथोबनिफ्राय थावख्रि लुनाय बेफोरखौ लोगोसे अ जोंनि जोंनि हौवा माहारिखौ बुङोब्लाथाय जोंना जेरै दाउ अमा फिसिनानै बा माबा मोनसे फिसा बिजिनेस खालामनानै जोंनि न'खर संसारखौ सोलिलांनाय बा न'खरखौ दालांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। जोङो न'खर दानो होनोब्ला थ' जोंना सासे मानसियाल' खामानि मावनानै न'खरखौ दानो हाया नङा होमबा नों थां सानैबो लो गो नांनानैसो जोङो गावनि न'खरखौ दालांनो हायो नङा होमबा नोंथां। बेनिखायनो जोंनि हिन्जाव माहारि बा हिन्जाव आयजोफोराबो जोंना हौवा मानसिखौल' नेनानै थाबाय थाया। न'खरखौ दालांनो थाखाय जोङो गासिबो ज जानानै बा हौवाजों लोगोसे खामानि मावफानानै बा खायसेया बिदिनो बेफार फालांगि खालामनानै गावनि संसार जानायखौ जोङो नुबोगासिनो आरो नोंथां। औ जोङो औ जोङो बिदिनो सानफ्रोमबोनि न'खराव जोंहा आइजोफोरा माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावनानै गावनि फिसायखौ मदद होबो गासिनो आरो नोंथां बिदिनो औ गावनि ओ फिसायखौ बांद्राय मदद बा न'खर दानायाव मदद थोद्रायनो हायाबाबो गावनि फिसाफोरनि थाखाय एसे एनैखौ जोङो मदद होनो हानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। औ नोंथां नंगौ गोदोनि समाव थ' जोंहा बिदि सोलोंथाइबो गैयामोन नालाय बेनिखायनो बां नियाव ओ साननाय हनाया गैयामोन नोंथां। बेनि थाखायनो जोङो गोबां खम नुनो मोनोमोन आरो जोंनि बर'फोरनि संसार जानायखौ। बांसिनखौनो जोङो जेंना जोंसिजों थांनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां। ओ नोंथां बिदिब्ला ओ जोङो बेखिनियावनो जोंनि लायज्रायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
जोंनि समा जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ दे बिदिब्ला गोजोन्थों। औ